गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ फुंबिलि गोजोन्थों
मा खालामदों नोंथां?
दं आंबो ओरैनो जनानै दं
अ खबर खबरफोरा मोजां।
खबराथ' दासान्दि मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो। नोंथांनिया?
मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि।
माथो खालामदोंमोन?
जिरायनासो दंगासिनो नै ओरैनो ए दसे साहा लोंनो लादोंमोन लोंखां बि जिरायनानै
अ दे दे।
दैज्लां दैज्लां बोथोराथ' सफैबाय नों थांमोनिथिं बोरै? एसे गायनाय फुनायफोरा?
दैज्लां बोथ जागायनायाथ' जागायहांबायानो जोंनिखै।
उम उम
माने दुब्लिफ्राव थांबाथाय दैज्लां नांथारबाय आरो माने
औ औ
फुंनि समाव मोसो ओ मा सुबुंफोरनि हालेवनायफोरनि है हा
औ
मोजां मोनो माने।
खोथियाफोर फोनाय जाबायना नोंथां मोनिथिं?
खोथियाफोरखौथ' फोजोबस्राबायानो सोरबा माने जावैबावबायानो।
औ औ औ औ
बेफोरखौबो खालामबायानो माने सोरबा सोरबा बांसिनानो आरो। नोंसिनि खैजा नोंथां?
अ नोंसोरनिथिं बिदिबा
दे होमबा आब' आं रायलायनो मोनला ओंखाम जानसै अ औ
थिं दाथ' खोथियासो फोदों। जोंथिं जाथ'वाखैनो गायनाया। औ खोथियाफोरखौ फोबाय फोनायालाय।
दै दु दै थायोना नोंसिनखै दुब्लिफोराव?
जोंनिथिं दैफोराथ' एसेबां थाया थेबो अखा एसे बुरजा हाबाय थायोबा फैयो आरो एसे ओ दंग' दङ ओ दुब्लि गेजेरजों बेजों दै फोयो ओमफ्राय दै फैयाब्लाबो ओ मेचिन बायदिसिना बाहायनानै दै होनानै गाहायो आरो जोंनिथिं।
जोंनिखैजाबो दै अखानि मोना माने ओरै हाजोनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो दंग' जावनानैहाय द्रेन जावनानै बिदिनो हाजो खाथिथ' आरो जोंखै
बिदिबाथ' नोंथांमोना एसे थाबनो दैखौ मोननो हायो ना?
थाब माने एसे अखा हानाय समावसो मोननो हायो।
औ औ
आथिखालाव नोंसोरनाव ओ औ हालेवनाया माजों बांसिन सोलियो बा ओ मेसिन बा मोनसे ओ आगजुफोरजों दाजेमफोरजों हालेवो ना ओ जों गोदोनि बदिनो मोस दाबो गोबां मोसौजों एवो नोंसोरनाव?
हालेनायाथ' बांसिन मोसौजोंनो एवनाय जायो जोंखैजाय माने मोसौ गोनांफोरा
उम
फोरा बिदिनो मेसिन मा ट्रेक्टरफोरजों इउसिगोन आरो
औ
नोंथांमोननिखोजा ओमफ्राय
बिदिनो नोथां जोंनिथिंबो बा आथिखालावथ' बांसिन मोसौ गैलानो होनजायो मोसौजोंथ' राव फ्राय ओम माने गुजि गुजिबा जौखोन्दोआनो मोसौ जों हालेवला आरो ट्रेक्टरजोंसो औ हालिवनानै गायसै र बा बा जौखोन्दोफोरखौल' जों मोसौजों हालि एवनानै गायनायखौ गानाय गायनाय नुसै आरो
नोंथांमोननिखै टेकटरा ओरैनो बिघा हिसाब हालेवो ना घन्टा हिसाब हालेवो
औ जोंनिथिंथ' फ्राय बिगा हिसाब जिसो एवो
जों निथिंबा घनटा हिसाबै हालेवोआरो
औ घन्टा हिसाबै ना?
ओरैनो बेसेनिफ्राय बेसेबां बिगायाव
जोंना बिघायाव थामजौ ओरै लायो थामजौ बा औ थामजौ थामजौ बाजि ओरै
जोंनियाव ब्रैजौ लायो खोमा फिक्स मिथि आं माने
औ
बिदि जाना ब्रैजौ बाजौनि गेजेरावहाय
समजों लोगोसे सोलायलांबाय थायो बारायलांबाय थायो थायो दा बायदिसिना उम बायदिसिना मुवा बेसादनिबो दाम बा थावफ्राबो दाम बारिबाय बारिनायजों
बिदिनो बारायगोन आरो इबो
नोंथांमोनहाबो गायोना? माय
गायो गायो
ओं मोजां।
औ नोंसिजाय दैया प्रब्लेम होआ ना माइ गायनाय समाव?
जोंनिथिंथ' दैनि दैखौ होननो थाङोबा बुहुद प्रब्लेम दैया बहुद प्रब्लेम जायो जोंना ओ अखा हायाबानो राननानै रानजोबनानै हाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जायो माने हा गावलायनाय जायो आरोना। अखा गैयाबाथाय फाय अखा हाब्लाथाय फैबाय दैया।
औ औ
माने जोंनाव बिदि डाइरेक ओ दैमानिफ्राय फैनाय दै लामा गैया माने अखा अखा हानानै दैया माने बारिबासो बे दैजों फैयो आरो दैया बोहैयो। नोंसिनिथिं ओं मा मा मा मा माइ गायो?
ओरैनोथ' रन्जित मासुरि बेखिनि ओमफाय खौनो गायो आरो बांसिनानो ओमफाय मा दंफायो माइब्रा लोगोसे। जोसा बि दंफायो आरो माने। बांसिन गायनाय जायो रनजित ओमफाय मासुरि
औ
दे
हम
नोंस्निथिंजा?
जोंथिंबो बिनो ओ र रन्जित गायो मासुरि गायो ओ आथिखालावथ' आरो गोबां गोदान गोदान मुंनि माइ ओंगोरगासिनो बेफोरखौबो गायो। बाय लोगोसे ओ माइब्रा बा जोस सा
औ
उम माइब्राखौथ' नांखागौ जोंनो ना जों मागोआव मागोफोराव फिथा जानो थाखाय।
नंगौथ' आरो।
औ जोंहा आरो बैसागोआवबो नांबाय। औ
आरो बिननो बागै
हम बिनि बागै नोंस्रो ओ दैज्लाङाव आरो माबा मोनसे आबाद मावबावो नामा नोंसोर माइनि अनगायैबो?
दैज्लांआव आबाद मावनायाथ' जोंखि नुनो मोना आङो अब्लाबो सोरबा मावो ओरैनो दैज्लां मोननाय मैगंफोरखौ मावो आरो।
मैगं थाइगं मावो ना?
औ
औ गोबां जा जा जासो जासोगारो खोमा नोंसोरनिथिं माइफ्रा आरो जेखि जाया मैगं थाइगं आबाद मावबाबो।
बिदिनो प्रडाक्ट होनांगोन।
रासायनारि हासार बाहायो आरो ना नोंसोरथिबो? औ आथिखालाव बे खौ बाहायाबाथ' आरो जों आबादखौनो मोननो थांला।
बिदिनो दाथ'
औ मुलामफा जाया। जों रासायनारि हासार बाहायाबा
खहा जायो आरो।
औ जों उलथा माने मुलामफानि सोलायैजों खहासो जाहैबाय। रासायनारि हासार बायदिसिनाफोरखौ खौ बाहायाब्ला
नंगौ
बेजोंनो नै बोसोर बोसोर जोंना हा फोरा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावनो गाज्रि जालांगासिनो।
नंगौ नंगौ
नोंथांमोननिखि माइखौ मोजाङै मोननो हायोना जेरै दाउफोर जायाना माइफोरखौ नोंथांमोननिखि जा?
नोंथां जोंनिथिंथ' बिदि दाउफोर एफा गैया दाउबो जेबो जुनारफोर बेबायदि खायसो खालामा आरोना बिदि खालामनाय गैया।
जिंखिजाय सखा जायो मैदेर फैयो जोंखिजा
औ मैदेर मैदेर फै ओम मैदेर फैबाथ' गोबां खहा खालामो खोमा? मैदेरफ्रा जानानै गाफ्लेनानै गालाङो ना?
जायोथो औ गाफ्लेयो
औ
बिदिनो नजों न'सा लुनानै थानाङो। नेनांगौ जायो आरो मोना फ्राव
औ न' न'फोराव जेबो खालामफैयाना?
न'फ्राव फैद्रिया तु बिबि जायो आरो दुब्लि दुब्लि ओम माने आदार जानो फैयो आरो ना आदार थानाय जायगा जायगायाव औ औ आदार जानो फैयो माने जों दा थानाय जायगाया हाग्रा बारि मोन नालायथो गावसोरनि जायगामोन नालायथो बेनिखायनो नागिरफैयो आरो आदारफोरखौ
औ औ औ
बेमालाय बेसेबांथो हाग्राखौ जाबाय थानो एसे मोजां सक्ति मोननायखौथ' जानांगोन नालाय दे
औ गोदान गोदान नायगिरो आरो ना इसोरबो आदारखौ
इसोर एसे बुजिनो रोङोना साननो रोङो औ बेखायनो नागिर बेफोर गावनि उदैखौ सुुंनो थाखाय बबाव मोनगोन अबाव मोना नागिरला नागिरलि मोनफैसिगोन आरो ओरै आबादखौसो मानसिनि आबाद मावनायखौसो संफैसिगोन
ओम
इदिथ' मिथिला मानसिनि आबाद मावनाय ना मानाय खहा ना गाज्रि बेफोरखौथ' जेबो बुजिला जाहै बाय बैथ' बुजिनायबा जानाय नङामोन खोमा दां
औ
बिदिसो बुंनाय जासिगोन आरो बुंनायाव
औ
दे होमबाना नोंथां जासिगोन
अ दे होमबा नोंथां दोनथ'सै दे